नोंथां खोनाबाय ना औ। खोनाबाय खोनाबाय औ औ नोंथांनि फन हरनाय जाहोना?
औ आं नोंथांखौ ओ फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांजों ओ सोलोंथाइनि से बिथिंखौ लानानै आं सावरायनो होनानै फन खालामबाय नोंथां।
आतसा आतसा आतसा।
औ औ सोलोंथाइ होननानै बुङो ब्लाथ' नोंथां जों बयबो मिथिखागौ दिनैनि बे बादायलु मु गायाव जोङो सोलोंथाइ नङाब्ला जोङो जेबो हाबायावनो जोङो आवगानसेबो आवगायनो हाया आरो सोलोंथाइखौ गारनानै जोङो मोनसेबो खामानि मावनो हाया नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ नंगौ।
जेरै सोलोंथाइया जोंनि हाथियार बायसा आरो बेयो अस्त्र बायसा। जेरै गंसे सिलाया जेरै गुलि गैयाबा जेरै जेबो बेसेन गैया। थिग बिदिनो मानसि हारियाबो जेरै सोलोंथाइ गैयाबा जेबो बेसेन गैया होननानै बुंजाबाबो गोरोन्थि नङा आरो जों सोलोंथाइ खौ जोङो गावगायनि जिउ दानो बा साख्रि बाख्रिनि थाखायल' जोङो ओ माने जों सोलोंथाइखौ लाया। जोङो सोलोंथाइजों गेजजो ओ लोगोसे जोङो जोंनि समाज दानाय गावखौ जिउआव ओ देरहासार खालामनो हानाय गावखौ जिउआव खामानि मावनानै जोङो जाफुंसार जानो हानाय बेखौ बेफोरनि थाखायबो जोङो ओ जों समाज दानायाव जो बोर गोरोन माने हेफाजाब होयो आरो सोलोंथाइया सोलोंथाइयाव अखल साख्रि बाख्रिनि थाखायल' नङा नों जिउआव गाव थांना थानोबो नोंनो सोलोंथाइ नांगोन नङा ओमबा? बेफार फालांगि खालामनोबो नों सोलोंथाइ नांगोन बहाबा नोङो गावजों बेरायनानै बहाबा नोङो गियान गोबां सोरजिनो थांनायावबो नोङो दिनै सो लोंथाइनि गोनां जायो मानोना नों सोलोंथाइ थाब्लासो नों गोजान जायगायाव थांनानै बैफोर हमजाद थाखो नोङो गियानखौ लानानै नोङो गुबुन मानसिनोबो नोङो फोरमायफैनो हागोन आरो नङा ओमबा नोंथां सोलोंथाइखौ जोङो मा जोङो साफ्रोमबो मानसियानो गुन गोनां सोलोंथाइखौ जों मोननांगोन। सोलोंथाइ थायोब्ला मोनसे समाज हारिया जौगायो मोनसे समाजा सो द्रोम हारि हिसाबै जोङो बुहुमाव गसंथेनो हायो सोलोंथाइया सासे गुन गोनां सोलोंथाइया जोंनि समाजखौनो सोलायहोनो हायो आरो नोंथां
नंगौ नंगौ।
सोलोंथाइयानो गोबां जोंनि बे प्रिथिबियाव थानाय बुहुमाव थानाय गासै बिथिंखौनो जों सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो जों दिनै जौगाहोनो हादों नङा ओमबा? मोनसे दिनै आं नोंथांजों मबाइल रायलायदों मबाइलाबो बेयो दिनै बिगियानगिरिफोरा दिनै सोलोंथाइ लानानै गोजौ फारसे सानखांनो हानायनि गेजेरजोंसो दिनै बे जानबुंखौबो दिहुननो हादों नङा ओमबा? जायखौ जों मबाइल होननानै बुङो दिनै नोंथांजों नुवाब्लाबो आं सावरायनो हादों बेफोरथ' सोलोंथाइनि जौगानायनि गेजेरजोंनो बेफोरो जादों नङा ओमबा नोंथां दिनै जोङो बिरखं गाखथोनाव गाखोनानै जों दिनै जनायनिफ्रायनो नोङो दिनै दिल्ली बम्बाइआव नो ङो जगासेनो जोङो गोसारनानै सहैनो हायो नङा ओमबा? बेफोरबो सोलोंथाइनि जौगानायनि गेजेरजोंनो जों दिनै बेफोर रोखम खामानिखौ मावनो हादों आरो सोलोंथाइया गोबां बिथिंखौ जोंनि बुहुमखौनो सोलायहोनो हादों होननानै आं सानो। आं नोंथांनियाव बेखौ मिथिनो लुबैदों। सोलोंथाइजों जेनेबा आरोबाव जों मा मा खामानि मावबावनो हायो। नोंथांनि मोन्दांथिखौ एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ औ हागोन हागोन नोंथां हागोन।
एक्सुेलि दायो सोलोंथाइ बिथिंखौ जुदि जोङो सावरायनो थाङोब्ला माने जाय सुबुआनोखि सोलोंथाइ गैया जाय सुबुआनोखि इदुकेसन माने गैया बे सुबुंनि जिउआनो माने आसखान्दा आसखान्दा बा खोमसि हर बायदि आरो मानोना आथिखालनि जि जुग दानि मडार्न एन्ड टेक्न'लाजेसननि जि जुग बेवहाय माने जों बयबो सुबुङानो माने लेखा फरा गोरों जानांगोन आरो नि जोङो माने नुदों चाइनाखौ जोङो खोनायो। माने जोंनि भारतनि फ्राय माने फिफटि यार्स माने आवगाय बिथांमोना थाङा ओ जोङो सावरायो दा दिनै चाइनाया ओम माने बिथांमोना ओरैबायसा टेक्न'लजियाव जौगाबाय बिथांमोना ओरैबायसा माने ओ माने दायो टेक्न'लजि दिहुनबाय। जाय बिथांमोना माने माने मानसि गैयालासेनो द्रायभार गैयालास नोङो गारि सालायनाय बिथांमोननि जि गथ'फोराहाय माने ओ लेखा फरायालासिनो माखासे प्रेकटिकेल माखासे नोङो बानायनाय बुस्थु माने गाव इन'भेटिभ खालामनाय बेबायदि दिनै बिथांमोना फोरोंगासिनो दङ।
औ
जोंनि सोलोंथाइ बिथिङाव बा जोंनि गथ' गथायखौ जुदि जोङो मोजाङै साफा साफा। ओ सुबुं सम्पद बा माने स्किल एणड कुवालिटि इडुकेसन खालामनोब्ला। बा बिथांमोनखौ जोङो एकदम उन्दैनि फ्राय जोङो मोजाङै जोङो लेखा फरायहोनांगोन आरो लेखा फरायनानै नोंथाङा दा दानि एसे आगोलाव बुंनाय बायदि जोङो साख्रिनि थाखायल' जों लेखा फरायनाङा जोङो जिउ गावनि जिउखौ दैदेननो थाखाय गावनि जिउआव सासे जाफुंसार सुबुं जानो थाखाय जोङो बयबो लेखा फरायनांगौ आरो गियाना बिदि नङा जे नोङो सोरबा माने साख्रि आवलानि थाखायल' गियान नांगौ बिदि नङा नों बुहुमाव जिउआव मानसि हिसाबै थांना थानो थाखायनो जोङो साख्रि बाख्रि बा गियानखौ जोंनो नांगौ। दा ओंखायनो ओ जोंनि जि इयुन जेनेरेसन जोंनि जि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना अन्थ' माने गोनांथार जे मोजाङै लेखा फरायनानै नों जिउआव मा जानो।
नोङो ओ बे हाइ स्कुल जों एम इ स्कुल हाइ स्कुलनिफ्रायनो गावबा गावनि जि थांखि बे थांखिखौ माने ओ माने थांखिखौ लानांगौ आरो।
औ।
दा ओंखायनो ओ ओ जोंनि ओनसोलाव सोलोंथाइ बिथिं खौ लानानै दायो जोंनि ओ बिमा बिफा गारजेन फरायसाफोरा गोबानो सांग्रां जाबाय। आरो गोबाङानो गावबा गावनि माने जि थांखि बेखौ जाफुंहोनो थाखाय दायो जोंनि फरायसाफ्रा जोबोद खस्थ' खालामो। खालामो आरो जोङो खालामलांनांगोन। दा दिनै सोलोंथाइ लानानै जुदि नोङो सासे मानसिया। नोङो अख्रांखौ जुदि दांनो हायोब्ला आरो सोलोंथाइ लानानै जुदि नोंनि जिउखौ नों जुदि सोलायहोनो हायोब्ला नोंनि न'खरखौ जुदि सोलायहोनो हायोब्ला बियो माने ओ जोबोद माने इम्परटेन्ट आरो जोबोद गोनांथार दा ओंखायनो उम दा दा ओं खायनो सोलोंथाइ बिथिङा माने जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार होननानै जों सानो आरो।
औ नंगौ नोंथां बुंनाया सैथो। माने जों सोलोंथाइया जोंनि मुलुग आरो जोंनि बे समाज आरो न'खर गासैखौबो सोलाय होनो हायो सोलोंथाइया नङा होमबा? ओ सोलोंथाइखौ जों साफ्रोमबो गुन गोनां सोलोंथाइखौ जों मोननांगौ आथिखालावथ' जोङो नार्सारि तु जोंनि क्लास फाइभनिफ्राय फरटिन इयार्ससिम जोङो माने जोङो प्रि सोलोंथाइ जाय बेसेन नाङा लासिनो गफमेन्टयाबो फोरोंथाइ होयो नङा होनबा सरकार नाथाय आथिखालाव जोङो गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय एसेबांबा रांनि गोनांथि जायो। होननानै आं साना आरो जायफोरा गोबां प्राइभेटखौ होसोनानैसो दिनै गोबां रांखान्थिखौ नांगौ होननानै जोंनियाव एफे माने समयसाया फैदों आरो नङा होनबा गोनांथि जायो ओरैनो बुंनो थाङोब्ला जोङो फरतिन इयारस नि जोङो बिना पैसायावहाय जों फरायनो मोनो गभमेननिफ्राय अब्ला जोंनि बिमा बिफाफोरा जोङो एसे सान सेन्सियार जानांगौ नङा होमबा। जोंनि गभमेन्ट फरायसालियावबो फरायहोनो हायो जायफ्रा रांखावरि हालोदा एसे ओ लोरबां बिथांमोना जेरै गभमेन्टआवबो फरायनाय मोजां मानसि खालामनो हायो जोंबो एक्जामपोल होनो हायो। जोंबोथ' जों दिनै गभनमेन्ट स्कुलाव फरायनानैनो दिनै जों पेनसार स्कुलाव फरायनानै जों बेस्ट स्टेजाव मोनफैबाय नङा होमबा अब्ला जोङो इयुन जेनेरेसनफ्राबो जोंनि गभमेन्टआव फरायनानैबो गोबां जिउआव देरहासार जानो हागोन। होननानै जों बेखौ नुहुरो नाथाय जोङो गोबां मानसियानो दिनै सोलोंथाइनि बेलायाव खायसे गारजेना अहेला जालांदों। मानोना गथ'फोरारा नांगौ समाव फराया मबाइल इउस खालामनानै जोंनि गथ'फोरनि सासे सानैया आसुखान्दा जालांनायखौ जों नुदों। बेखायनो जोंनि समाज ओनसोलाव थानाय जायफ्रा गोरों गोरा बिथांमोना मोजां थुलुंगा थांनाय मोजां एवारनेस प्रग्राम लानानै गथ'फोरखौ जों थुलुंगा होफिननानै बिसोरखौ सोलोंथाइ बिथिङाव आरो आरो खामानि मावबावनो बा सोलोंथाइ बिथिङाव बिसोरो फरायनायखौ जोङो लाबोफिननो हायो नामा? जों बेफोरखौ लानांगोन आरो नोंथाङा बुंलांबाय स्किल आरो आखाइनि हाबा नङा होमबा जायखौ जोङोमुलुग गाव गोबां आखाइनि हाबाखौ जों मावनानै जिउ खुंनो हायो आरो मानसिया जुदि गोसो दङब्ला आरो नङा होमबा दिनै चाइना बायसा जापान बायसा हादोरा दिनै माने सासे सोलोंथाइ सोलोंथाइगिरिबाबो बेयो स्किलनि हाबाखौ बेयो मोनसे नङा मोनसे मावनो हाथारनांगोन आरो बे जिउआव अब्लासो बिनि सोलोंथाइनि हाबाया बेसेन होगोन आरो। मानोना मानसिया साख्रि मोनाबाबो बियो मोनसे माबा मावनानै जानो हानांगोन आरो बेयो चाइनानि मोनसे हादोरनि बे दिसिसन लानाय माने सोलोंथाइ हाबाबाबो बियो माबा मोनसे स्किलनि खामानि मावनो हानांगोन आरो। बेखायनो जोङो सोलोंथाइजों लोगोसे जोङो गोबां हाबाखौबो मावलांफानांगोन नोंथांमोननि साइडआवहाय बिदिनो सोलोंथाइखौ लानानै मोजां प्रग्राम एवारनेसफोर लायोना नोंथां।
ओ सोलोंथाइखौ लानानै जोंनि थिं बेबायदि लानाय जायो आरो बे जों सामार भेकेसन सोलिगासिनो दङ। ओ मोनफ्रोमबो गामिफोराव गामि समाज बा जोंनि लाइमो जि जोंहा क्लाबफोर थायो आफादफोर थायो बिथांमोनाहाय गावबा गावनि गामियावहाय फरायसालिफ फोरावहाय बा जोंङो ओ म्देर थानसालिफोरावहाय माने उन्दै उन्दै गथ'फोरखौहाय माने फ्रि सामार कचिं बेसेन नाङै फोरोंथाइ बादा बेखौ माने होनाय जायो आरो। आरो बिनि बादैबो ओ जोंनि जि हाइ स्कुलाव फरायनाय गथ'फोर बिथां बिसोरखौहाय हाइ स्कुलावहाय जोंनि माखासे जोंनि आफादफोराहाय बेखौ माने होनाय जायो आरो। दा बेबायदिनो जोंनि माने
नोंथांमोननि साइडआवहाय बेफोर रोखम ओ आ फादफोरा जेनबा सोलोंथाइखौ लानानै एसेबां सांग्रां खामानि मावनायखौ जोङो बर' हारिनि जानानै नोंथांमोनखौ जोङो बाख्नायनांगोन मानोना बियो जोंनि मोनफा मोनफा ओ जिउआव लोगोसे जाथिखौ जौ गाहायनि बा बर' हारिखौ मोनसे आगानसे सोलोंथाइयाव जौगाहोनायनि मोनसे हाबा बिथांखिखौ लानाया जोबोर जोंनि जाथिनि जानानै जोबोर बाखनायथाव नोंथां। नोंथांमोना बेफोर हाबाखौ मावलांबाय था नो हायोब्ला जिउआव जोंनि ओनसोलावबो मोजां जेनबा। जोङो गोरों सुबुं जोङो सोरजिबावनो हागोन होन्नानै आं हास्थायो आरो नोंथां अब्ला नोंथां जोंहा समाबो लावबाय जोंनि सावरायनांगौखौ बेखिनि आव दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ औ नोंथां औ दे जागोन दे नोंथां। गोजोननाय थाबाय नोंथां गोजोननाय थाबाय।